अ खोनादों
औ खोनादों
एबार खोनादों ना?
औ हेलौ
मोजां खोनादों दा? अ बिदिबा जोङो दिनै ओ जोङो गइ फाथै बाहायनायनि सायाव रायज्लायनोसै ना?
औ जायो।
जोङो गइ फाथै होननानै बुंङोब्लाथ' गय फाथैया जोंनि बर' समाजजों गोथौ सोमोन्दो दङ। ओ जोङो गय फाथै नङाब्ला जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावफुंजाया।
औ।
हाबा हुखा होनाय मोदाय
औ।
बे समाव जोंहा गय फाथै बाहायथारनांगौ जायो। दा गय फाथ थै नङाब्ला जों माखासे खामानिया आसखान्दा जायो जाफ खोङा होननानै सानो ओ मान होनायफोरावबो गय बाहायो फाथै गय फाथै जरा जरा होनानै जों गासै खामानिखौनो मावो ना?
औ नंगौ।
दा ओरैनो ओ नोंथाङा गय फाथै बाहायनायनि सायाव मायाव मायाव बाहायनाय जायो एसे बुंनानै होदो।
औ ओ बिदिनो ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो माने गय फाथैयाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनां माने जों ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जेनेबा बायदिसिना खामानिफोराव जेरैहाय मान होनाय बा बिदिनो ओ जानाय जानायफोराबोथ' गोबां बाहायबो खादों बिदिनो जो ङो औ दासिमबो माने बायदिसिना ओ फुजा फोरबोआवनो जा बा गेदेरखौ मान होनाय बा बिदिनो गोबां उम खामानियाव माने जों गय फाथ फाथैखौहाय ओ बाहायो आरो बिदिनो ओ जोंनियावबो ओ गोदोनिफ्रायनो जेरैहाय ओ बाथौ उम बाथौफोराव फुजा होयोब्ला गय फाथैया नांथारगो गय फा थैखो होथारनाय जायो। बिदिनो हाबाफोरावबो बरायनाय बा बिदिनो आलासि सिबिनायफोराव माने गय फाथैखौ नांगौ बिदिनो ओ बिदिनो जोङो ओ न'खरफोराव आलासि फैब्लाबो जों मान होयोब्ला मान ओ गय फाथैजोंबाबो होनाय जायो आरो माने जों गय फाथैखौ गोबां खामानियावनो बाहायो। ओ बिदिनो जों बेफोरो माने गय फाथैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो। ओ जों जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैहाय बाहायबोदो माने जोङो दासिमबो बेखौ बाहायनाय जायो। ओ जात जों गय फाथ फाथैखौबो हाय माने जोंनि बर'फोरा माने साफ्रोमबो न'खरनियावनो दंखायो आरो बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओ जायगायावबोहाय माने ओ गय फाथैनि बाहायथिया माबाय
अ जोंनि जायगायावबो गय बाहायनायनि गय फाथै बाहायनायनि ओ बिथिङाव नायो ब्ला गोबां नुनो मोनगोन गय फाथै नङाब्लानो जाया जोङो गय फाथैखौ जोङो जानायाव बहुद बांसिन बाहायनाय भिले ओ गोबां मानसिफोरा जायाबाबो जोंङो गय फाथैखौ गय फाथै जाखाथारो। ओंखाम जाखांनायफोराव जोङो गय फाथै जानो मोनाब्ला मोजां मोना जेनेबा बेदर मैगंफोर जायोब्ला जोङो गय जानानै एसे खुगाखौ स्रां मोनो। ओ ओरैनोब्लाबो जोङो गय फाथैखो जाखायो ओंखाम जानायनि नङा अनगायैबो आरो जोङो मालाबा गय गयखौ जोङो साह लोंखांनायफोरावबो जायोना। ओम मोदाय मोदाइ सिबिनायफोराथ गोबां आवनो बाहायो। ओ गया गय नङाबा जाया आरो बिदिनो जोङो गयफोरखौ। ओ नआव गायना लानानै जोङो सफारि खालामनानै गयफोरखौ दानखावनानै जोङो। गोबाव समसिमबो जानो हायो। हा ओ बेबायदि आरो गय सफारि खालामनानै दोनबा मानसिफोरा नायगिरनो फैयोना बायग्रा। थायो दाना बेफारिफ्रा गामि-गामि हाब। लानानै नायागिरो। दा बेफोरनो फानोब्ला जोङो गयस। पारियााथ बहुत दाम जायो एसे। फाइभ हान्द्रेद गाहाम जायो दा बे जोंनि थाखाय थाखाय मोजां खामानि गय सफारि खालामना फाननो हायोब्ला। ओ आरो बेजों जोङो। गयखौ जोङो गोबाव ओ गोबाव सम जेनेबा फबनानै दोननो हायो फबनानै दोनबा गयाम एसे गोथाव। जायो मोदोमनाय जायो सोरबा मोनामनाय मोनो। जों बिदि दोननानै गोबाव समसिम हाथाय। फोराव फाननो हायो। जोङो बुरजायै। फाननो हायाबाबो हाथायाव एसे एनै फाननो हायो जिरायनानै। ओ ना हाथाय बाजाराव बिनि उनाव जों ओयो उम मोदाय दावदाय सिबिनायाथ जोंहा जाबायनो थायो बोसोर सोर बोसोरावबो जों गोबां सिबियो। दा गयफोरखौ जोङो मोनबाङा माबबा दिनाव जोंहा गया। थाया बिनि थाखाय जों गय। दोनथुमनायखौ जोङो बाहायनो हायो फुजा होनायाव। गय-गय बोरायबाबो आनिओमफ्रा ओमफ्राय माखासे गय फुलिफोरजों खालामनानै जोंहा ओयो हा हु थायोब्ला गय फुलि। खालामनानै जोङो फाननो हायो गय फ फुलिनिफ्राय फैसा मोनो नआव बारि बुरजा थायोबा गायनानै बागान खालामनो हायो दानियाथ' बांसिनानो गय बागान खालामो।
ओं नंगौ ओं ओं बिदिनो उम। ओं जोंनियाव हाय ओयो। ओयो नों बुंनाय बायदिनो माने जोंनियावबो गोबां बिदिनो माने गय बागानफोर ओयो दङ बिदिनो माने ग-गय बागान खालामनो हायोबा जोंहा गोबां मुलाम फाबो जायो नालाय बिदिनो। ओ बिदिनो जोङो बे गयखौहाय गोबाव समसिम थिनानै जानो हायो आरो। बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो माने। गय सुपारि खालामनाय बेखौ जोङो ओ एसे गोरलैबा माने मोजां नङाबा हाय जोङो बिखौ बांसिन दानखावनानै हा बेहाय फोरानना दोनो। आरो सुपारि बानायो बिद बिदिनो आरो सोरबा सोरबा गयखौ फबो बा दैयाव सो सोमनानै दोनो बिफोरखौ। जों गोबाव समसिम जानो हायो नालाय बिदिनो माने उम। अ उम अबेबा समावहाय जों माने गय गोथां मोना बेखायनो जों माने गय बोराइफोरखौबो ओ बिदिनो बायदिसिना बावथाय बावनायफोरावहाय होनाय जायो। जोंनाथ' बे उम गय फाथ गोबां नांखागोन नालाय। बे फुजा फोरबोफोराव हनायनि अनगायैबो जोङो माने रांफोरनि मुलामफ फा मोनो आरो बिदिनो बुरजा गायनो हायोब्ला बि बिगा बिगा थायोब्ला माने गय फाथैनि बागान थायोबाथाय जों बेखौ फाननो हायो। बिदिनो गोबां रां मोनो। सुपारियावबो बा बे गय ओ फबनाय बा दैयाव सोमनाय बेफोरावथ' गोबां जायो नालाय जरायावनो। बिदिनो गय गोथाङावबो जों फाननो हायो। गोबां बिदिनो जोंहा रांनि मुलाम्फा जायो आरो। बिदिनो ओ फुजाफोर फुजा होनायफोराबोथ' जों गोबां बाहायो। बिदिनो गोबां माने निया गय फाथैया गोनां आरो बिदिनो माने फाथैलाय बिसिनाइ थ' गय जरा फाथै जरा नं ङाबा जाखाया नालाय बिदिनो माने ओ जोंनि बर' हारिजोंहाय गय फाथैया माने गो थौ सोमोन्दो दङ आरो बिदिनो जोङो बिफोरखौ मोजां बाहायनांगोन बि दिनो जों गावबा गावनो माने न'खरफोराव नानै लायोब्ला मोजां आरो। ओ बिदिनो जोङो बेफोर ओ गय फाथैनि आबादखौबो मोजां मावब्ला मोजां। बिदिनो जों बेफोरखौ गोबाव समसिम माने बाहायनो हायो। ओ बेफोरखो माने जोंनो माने नांखाबाय थागोन नालाय सान जों जों जिउआव बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि माने जोङो ओ ना बेदरफोर जायोब्ला गय फाथ थै जायो होननाया माने जा हाया बिदिनो माने ओ खुगा फोरखौ एस से बोरैबा मोनो नाला लाय माने गय फाथैफोर ओ बिदिनो जायो आलासि फैयोब्ला जोङो माने गय फाथै होनो मोनाबा ओ बोरैबा मोनो नालाय माने गय फाथैखो नांखागो बिदिनो माने उम आलासिफोर फैयोब्ला माने गय फाथै जाहोनाय बिदिनो सिबिनाय बेफोरबायदिनो गोबां जों खामानिफोराव बाहायो आरो। उम नोंथाङा आरो बे गय फाथैनि बाहायनायनि बागैनो
औ
फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा?
औ औ दा जोङो गय फाथैखौ जोङो जानाय बेबायदि जानायजों लोगोसे जोङो माखासे कम्पानि फेक्टरिफ्राव जों गय खौ लांनानै जोङो माखास जे पेकेतनि ओ मजा माबा माबि दिलदार गोबां दानाथ' मेथाय माबा माबि ओ सिखर माबा माबि बानायोना खमलाब बोसोन बायदिसिना बेफोराव जोंओ गय सपारि होयो दा बेफोराव जोंहा गय सफपारि होयोब्ला मोजां जायो।
औ नंगौ।
थेयान जायो बेखौ बयबो अनसायो दा जोङो गयखौ दा नों थाङा बुंदोंमोन फाथैलाय बिस नियाव बाहायो दा फाथैलाय बिसिनायाव जोङो गय फाथै नङाबानो गो जाखायाना जोङो सानै हौवा हिन जाव ओ सानै हौवा हिन्जाव गाब फुनलायलायनायाव जोङो फाथैलाय बिसिनाय एयाव जों खावसे खावसे फाथैखौ हौआ आरो हि नजावजों खावसे खावसे ओ हमलाय लायनानै जोङो बोखावनानै ओ बिसोरनि सोमोन्दोखौ गैया खालामनानै हियो दा बेबायदि सममाव हौवानिथिं जोङो फाथैआ बांसिन थाङोब्ला हौवाया आरो रायजो जाबावनो गोसो दंमोन होननानै जों साननाय जायो बे जोंनि फोथायनाया गोदो गोदायनि समाव अ ओमफ्राय जोङो दा गयफोरखौ आरो बेनि अनगायैबो जों नआव बागान खालामनानै गायनायाव जोंहा फाथैबो जोङो गयनि दंफाङाव मानला होनानै जोङो फाथैखौ फाननो हायो ना औ फाथैफोराबो बुरजा जायोबा जोंङो बे खाग्रा फोर थायो बे खाग्राफ्रा मालाय खानानै बासि लांङो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मालाबा बेलासिम बाजार हाथाय बेबायदि जाखायो जायगा जायगा बयनियावबो स्थायाव खन सेबाबो हाथाय जायो बेबायदि समाव जोंहा हाथायाव जोङो फाननानै गोबां रां मोननो हायो नखराव माखासे हेल्प जायो आरो
औ नंगौ
आरोथ गय फाथैनि दखान होनानै फिसा फिसा गलाद बिदि दखान होनानै ओ गय दानखावनानै फानोना फिसा फिसा खान्दिसे खान्दिनै हनानै बेबायदि होनानै। गोबां सुबुङानो। गावनि जिउ खुंगासिनो आरो गोबां गोदोर गोदोर ओ गिदिर गिदिर बेबायदि हटेलबो खुलिनो हादों। माबा माबि बिजनेस खालामनो हादों। फिसानिफ्रायनो गिदिर जालांनाय खौ जों गोबां नुनो मोन्दों।
औ नंगौ।
बेनि अनगायैबो जोंहा गय फाथैया अ अ गयख फा नि गेजेराव गोबां हेफाजाब होदों। ना जोंनि रांखावरि सुख'नायनि बिथिङाव?
औ जोंनियावबोहाय माने बेफोरबायदिनो माने गय बिफां बिफां बा फाथै बिफांनि गोबां बागान दङ जोंनि साखा खाथियावनोहाय माने बिसोराबो गोबां रां माने मुलाम्फा मोनो आरो। बिदिनो माने गय बिफां बिाफांखौ नोंथां बुंनाय बायदिनो गय बिफां गायोब्ला बेवहायनो जोङो फाथैखौबो मानला होखानो हायो नालाय। ओ गयनि जाय जों माने पार्टिफोरखौ थाब थाबसिन मोनो। जेरैहाय माने फांसे फाथैयावनोथ' गोबां मोनो नालाय। जोङो बिदिनो मुथासेफोरावनो दाम माने बेबायदिनो माने। मोनो आरो फाथैफोराथ' थाब थाब देरो साननै सानथामावनो एसे गिदिर गिदिर जायो जों माने बे फाथैनि बागान खालामनो हायोबा गोबां मुलाम्फाबो जायो आरो जों नांगौ नांगौ समावहाय थाब थाबनो मोनोना न'आवनो माने खाब्ला मोजां जायो नालाय बिदिनो अ फुजा जों सानफ्रामबो सानफ्रामबो नङाबाबोथ' जों मास मोनसे याव सोरबा सोरबा न'खरावहाय खेबनै बा खेबथामालासिम फुजा होखानाय जायो नालाय बेखायनो माने जोंनो न'आवनो थाखायोब्ला मोज जां जायो थाब थाब माने मोनो औ बिदिनो जों ओ जोंनि जिउआवहाय माने गोबां गय फाथैया जोंनो माने जोंनि जिउजों नांजाबफानानै थानाय बायदि खाथि सोमोन्दो दङ ओ बिदिनो जोङो जों गय फाथैनि बागानबो खालामनांगौ लोगोसे जोंहा गोबां रांफोरनि मुलाम्फा जायो आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां जोङो द'खान फोर होनो हायो बिदिनो माने गय फाथैनिफ्रायनो होलां नानै जों गिदिर जानो हायो नालाय बेखायनो जोङो बेफोरबायदिबो खालामनो हायो आरो औ औ दायो होमबा नोंथां औ रायलायनायखौ दोनथ' जाासिगोन नामा औ समाबो जाबायमोन औ दे औ दे औ